अ नोंथाङा माग खबर?
औ नोंथां मा खामदो मा खालामदों?
आङो ओरैनो दङ' नोंथाङालाय?
आंबो नै आं दखानाव दङ'।
अ दखानाव दखानाव अ' अ।
ओंखायनो दखान औ फैदो दखानाव।
अ' दा नोंथांना फालांगिया माबायदि सोलिगासिनो।
आंना फालांगियानथ'न मोजाङानो सलियो आरो दखानानो। मोजां सोलियो।
ओ फुं बेलासि होयो ना नोंथाङा?
औ फुं बेलासि एकदम बार' घन्टा होयो बिदिनो फुंनिफ्राय एकदम माबासिम सा टाट थासै।
अ' दा नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो दिनै?
ओंख्रिया माबासोमोन खान्थाल बेगर ना। ओमफ्राय अमा एवनायसो।
अ' अमा खाब अमा एवनाय अमा एवलाय बावनायसो।
अ अ अ
जोंना गैयामोन दिनै मिरामिससोमोन। जोंनिया आलु लाब्रा कफिसोमोन आरो।
ओ न'आवनो दङ' ना।
आं दा औ न'आव
आ नोंथाङा मा खालामो।
आंङो फरायगासिनो दा।
फरागासिनो दंना ओ ओ ओ ओ।
बिदिनो जेन'बा। आनजादफोर होयो आरो माबानि थाखाय जबनि थाखाय।
हा औ थिगौनो दं थिगौनो दं अ। ओमफाय दा जेरावबो थांथ'वा नामा।
दा बेलासियाव दसे ओरैनो एक्सारसाइस खालामो बेयावहाय थांगोन आरो। बिदिनो द' बाजिसोआव बिदिनो देहाखौ एसे
औ औ औ थिगौनो दं उम। दा नोंथाङा फालांगिफोर खालामनो गोसो दंना गैया दा?
फालांगियावथ' गोसोआ दङ' दंनाया आमफ्राय आङो दा फरायग्रोदोंबो नालाय ओंखायनो आङो सानदोंखि फरायनियावहाय एसे माबाफोर जाग्रोयोबा ओ आङो जेन'बा फरायनायजों साक्सेस जायोबा फालांगिखौ एसे दोन्थ'दों आरो माने सान्नानै दोनथ'दों जुदि फरायनायावहाय मोजाङै सा साक्सेस जायाबा फालांगिखौनो खालामनो सान्दों आरो। जेन'बा न'फोरावनो न'फोरावनो दाउ अमा औ।
मावनायोबो फालांगि बायदि जाया?
दा नोंथाङाथ फालांगि खालामनाय हिसाबै आंनो एसे साजेसनफोर होदो जेनबा बोरै बोरै फालांगि खालामोबा मोजां जागोन।
औ बिदिनो आंबो बिदिनो फारि फारि एप्लाइ खालामदोंमोन आरो आगोलाव बुरजा जा था जा जाया जाथारैनि आं बिदिनो ओमफ्राय आलदा माबा लाबाय आरो आं आ हमबाय थांनानै दा बे दखान होनायानोसै आरो दखान बिदि नों गालालामाला गासिबो दंजोबो आरोजा मैगं थाइगं लाजोबो आरो दा एभ्रिथिं जिनिस लाजोबो आरो दा बेखौ नानै दा थांनानै दङ आरो
औ औ
मोजां फालांगि खोनथाग्रो होनबा दखान होनायाबो मोजां बिराद इनकाम दं दा आं बिजोंनो सोलिगासिनो दङ आरो आरो बेनि बारै आं आलदा फालांगि मावो आरो बे रैनो बायहेरायाव मार हरनाय मानाय बिदि मावगासिनो दं आरो दखाना जायो पारमानेन्ट जाहैबाय ओमफ्राय आलदा फालांगिया ओरैनो बै सा बिलाय गैया होनबा बेखौ साफलाय हरो आरो बे औ बेंग बेंगल सपनायफ्राय बे
दा साहा बिलाइखौहाय बोरै बोरै फालांगि खालामनांगौ?
ओ बेयो बेखोथ दा ओरै बयनावबो साह बागान दं नालाय बेखौ जोङो बायसना लाङो आरो मानसि सि फोरनिफ्राय बेखिनि औ केजि सिस्टम बायखाना लाङो आरो बिदिनो बिस थाखा बाइस थाखा पसिस थाखा आरो
औ
बिदिनो बायसनानै लांनानै जोङो औ खानानै सुप फार्टआव खानानै ह सबयाव सुबाय सुनानै बिदिनो बिदिनो माने बिदिनो जों बायसना लांबाय आरो बिसिबां जायो बिदिनो फन्द्र' सल्ल' कुइनटेल बिदिनो लाङो आरो गारि गंसेयाव बिदिनो लांबाय औ सासे मालिक औ बेबायदि ओंखारो नालाय बिदि लाङो ओमफ्राय बेखौ फाननानै जोङो फैसायाव होफैयो आरो बेसां फसिस थाखा फसिस थाखा केजिआव
अ औ औ जेनबा बेफोर' दामा खम बाराबो जाहैबाय
एखम बारा जायो एखमबा बारा एखमबा खम जायो बिलाइनि सायाव आरो बिलाइ मोजांबा मोजांल मोनबाय मोजां गाज्रिबा गाज्रि दाम मोनबाय आरो बिदि
औ औ साप्लाइआ बबे बबेयाव होयो नों
साफ्लाया थ ओरै बेंगलाव जायो ओरै बेंगलाव बांसिन जायो आरो।
अ बेंगलाव ना?
औ औ ओमफ्राय ओरै ओमफ्राय ओरै गवालपारायाव दङ। आमफाय ओरै साखाव दं साखाव दं ओरै आमफ्राय ओरै सिलिगुरि थुलिगुरि मिजबो आरो थांजोबो।
औ औ।
द औ औ दा नोंथाङा नआव बेहाय जेनबा दाउ अमा फिनाय फोरबायाददिनि फालांगिफोरखौ जेनेबा खालामोबा माबायदि जागोन सानो?
बेफोरबो मोजां बेखौबो लांफायो जोङो नआव बिदिनो दसथा फन्द्रथा बिदिनो लांफायो आरो। मोजां बेबो मोजाङानो बिदिनो अमा फिसाफोर होनो हायोबा मेर्ला माबा दङ ओमफ्राय बिदिनो फिसा अमा फिसा फानो आरो बेराद मोजां दं दा अमा फि-लाफानांगौ लाफानो हायो बे न'नि जिनिसना। न'आव एसे एसे हायो आरो बेफोरखौ लानो हायोबो मोजां आरो।
उम जेन'बा अमा फिसाफोरा ओरैनो बिसिबां बेसेबांफोरनि फानो जेन'बा?
दाथ' इदिनो इदिनो अमा नायै अमा आरो आराय हाजार दुइ हाजार तिन हाजारबो मोनो एखमबा समाव दामसेयाव आरो एखमबा साराय तिन हाजार मोनो। फन्द्रस'बो मोनो बेबायदि आरो बिदिनो आरो प्रफिट दङ मोजां माबा दङ आरो।
औ औ न'आव थानानैनिनो बे फालांगि खालामनो हाबाय ना।
औ औ बोरमाफोरबो लानो हायो बोरमाखौथ' आदार बायनाया औ आर आदार बायना होनाङा बेफोरनोथ' ओरैनो आरो खाला बायबानो आदार बायना होनाङा ना।
औ औ गामि एरियायावथ' मोजां जाहैबाय।
औ गामि लेब एरियाव मोजां।
उम।
बेनो आरो आर खालामनो हायोबाथ' औ दाउफ्राबो मोजां जायो दाउफ्राबो केजिआव बिदिनो सारिस' साराय सारिस' साराय तिनस' मोनो आरोखि केजियाव बिराद माबा दङ औ लकेला औ।
औ ओमफ्राय बै बयलारफोरनि फार्म खालामनायख
ओ बयलारनियाबथ' खामनो हाब्ला मोजां खिन्थु खस्थ' आरो। खिन्थु बियाद नोङो माबा डिउ औ डिउटि होबाय थानांगौ। थाबाय थानांगौ जोथोन लाबाय थानांगौ।
औ औ जेनेबा बोरै बोरै बोरै बोरै खालामनांगौ जेनेबा बयलारनिखौ स स्टार्टिङाव खालाम
बयलार ओ खालामजेननोबा नों कम्पानि आन्ड कम्पानिनि आन्डाराव आन्डाराव मावनो हायो आरो नों न'आव थ' लुनानै नों न'आ नोंनि जागोन आरो। खोनाबाय? न'खौ आं लु आं लुगोन आरो बिदि सिना लुनानै ओमफ्राय बिसोरो बयलार आदार गासिबो गावसोर हरजोबगोन आरो।
अ अ कम्पानिया?
औ कम्पानिया ओमफ्राय नायनाय दायथ'आ आंनि जागोन आरो।
अ नायनाय दायथ'वा ना?
औ ओमफ्राय बिदिनो केजियाव बारा होआ आरो बिसोर फन्द्र' थाखा बिस थाखा गाहाम होलाङो।
अ माने जेन'बा केजि हिसाबै होलांबाय आरो औ।
औ औ औ मेरला प्रपिट दं हायबो बुंनो हायोबा आरो।
औ औ माने नोंना जेबो इनभेसमेन्ट गैला खालि माबायाल' जाबाय। नायनाय आरो हा होनाय आरो न' बानायनाय। औ औ औ बे याव नोङो जेनेबा बयलार नि मासे हिसाबै मोन-माबाफोर दामखौ मोनबाय थाबाय। के-केजि हिसाबै मोनबाय थाबाय आरोखि ना माबाखौहाय?
गाहाम फिननांगौनो सललिस फयसलिस बिदि
ओरैनो बिदि बयलारा जेन'बा बिसेबांसो समाय लायो?
ओमफ्राय मथा मथि सल्लिस दिन फयस-फयस'ललिस दिन लायोनो। नों
ओरैनो माबाफोर मेडिसिनफोरबो होबाय बायो नामा?
औ मिनिसिन हरफाजोबखायो।
गावसोरनो हरजोबखायोना? आरै ओरैनो आदारफोरखौलाय मा मा खौ होयो?
हो खारेन दाना। दाना दाना ओं ओं। उम उम उम।
ओमफाय फुख्रिफोर थायोबाथ' ना फोरबो फिसिनो हाबाय जोङो। औ दैज्लां बोथोराव
ओमफाय नों नोंहा खालामनो सानदों नामा?
आङो बेफोरखौनो खालामनो सानदोंमोन दा माने जोंना न'आव फुख्रिबो दं नालाय ओमफाय बिदिनो आङो बे फरायनायावहाय जाहाथे साराबा बिदिनो दाउ अमा ओमफाय बोरमा ना बेफोरनिखौ खालामनो सानदों आरो। दा आङो बेफोर खौ खालामोबा माबायदि खालामनांगोन नोंथाङा एसे फोरोंनो हागोन।
हायोबाथ' बेफोरखौ हायोबाथ' मोजां गावनो खस्थ' खालामनांगोन एसे खोनाबाय जेरै नोंसोरनिफ्राय बारायलांबाय थानांगोन आरो एसे एसे बोसोरफ्राव एसे बाराय लांनांगोन आरो माबाजों अङा हारसिङै एसे एसे सोनानै एसे बाराय लांनो आरो फिसा दो लादो एरहोदो बिदि आरो आंबोथ' लायो आरो फिसियो बिदिनो आं बिदिनो एरहोयोमोन आगोलाव बिदिनो मानै माथाम बायग्रोबाय फारस्ट आव बिदिनो फिसा होबाय फिसाया एरलांबाय बिदिनो
दिन अब्ला ओ रांफोरखौ एसेबां बेसेबां ओ थानांगोन बादि जेन'बा आं खालामजेननाय समावहाय
रांनि गोनांथि जाया बे अमा माबानायाव बिदिनो नों दसथासो फिनोबा नोंनो पन्सास हाजारसे बानो जागोन आरो आखाइयाव
औ औ औ सिगां सिगां समावनो
औ औ औ दे।
अमा फिसाफोरखौथ' होनबा फाननानै मोजां मोजां रां आरजिनो हाबाय जेन'बा औ फिसा जाहोनो हायोबा औ। औ।
अब्ला नोंथां दोनथ'सै ना?
औ दे होमबालाय औ-औ-औ जागोन दे औ।